नो खुलुमबाय नोंथां। औ।
नोंथां ओ नोंथाङा सम होनो हागोन ना आंजों रायलायनो।
औ औ हागोन दे नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ मा मा। ओ जाग्रा मुवा जायो। बेनि बागै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ औ ओ जाग्रा मुवा ओ माने फिथाइ सामथायफोरबो गोलैयो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां।
जोंनि दा गामियारि ओनसोलाव ओ बायदिसिना फिथाइ सामथाइ दा
औ।
मा होनो ओ दा मा होनो थाइजौ खान्थाल ओ लिसु बायदि ओ फिथाइ सामथायाइ दङ आरो लिथुखु बायदिफोर दङ आरो ओ ओमफ्राय दा-दा थाइजौफोराबो फिथाइफोराबो मोननाय सम जाबाय नालाय। ओ मोननाय नुनो मोनसै आरो बै माने गामि ओनसोल। फोराव थाइजौ आरो हान्थालफोरखौ दा जोंनि। थिं ओ सबनिबो नखर नखर नुफ्रामो आरो दा। आरो उम। आरो गोजां बोथोरावबो बेफोरबायदिनो ओ मा होनो बायदिसिना फिथाइ सामथाइफोरखौ जोंनि गामि ओनसोलाव नुनो मोनो आरो ओ जेरै बैग्रि ओ। ओमफ्राय आरो बायदिसिना फिथाइ सामथाय दोङो आरो आं माखौबा माखौबा एसे बावगारबाय आरो फिथाइ सामथायाइफोरखौ। ओमफ्राय। जानाय होनबाथ जोङो दा उम ओंखाम फोरखौनो जायो नङा होमबा गामि ओनसोलनि मानसिफोरा औ जायखौ जोङो आबाद मावनानै माइ आबाद मावनानै ओ माइरं दिुहुननानै ओंखाम बानायनानै जायो। आरो बेजों लोगोसे जोङो बायदिसिना ओंख्रै नांगौ जायो नङा होमबा? बे ओंख्रिफोरनि बागै बर'नि ओ ओंख्रिफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथां ओ आं हागोन आ जोंनि ओ गुबै ओंख्रि होनना बुङोब्ला ओ बेफोरनो जाद दों ओ जेरै अनला ओंख्रै ओ सबाय ओं ओंख्रै बा बे नारजि ओंख्रै नङा होमबा
औ औ
अनला ओंख्रि होनब्ला जोङो अनला ओंख्रिखौ जोङो बायदिसिना ओ दा औवा मेवाइ बा ओ दाउजों जानो हायो
औ औ औ
बा बाय बायदिस आलुफोरजोंबो जानो हायो आरो सबाय ओंख्रिखौबो जोङो बायदिसिना दाउ बेदर बा अमा बेदर बा बायदिसिना हांसो
औ औ औ हायो।
आरो ना आर आरो नारजिखौबो जोङो बिदिनो
औ औ
लु बेदर बेजोंबो जानो हायो आरो नोंथां। औ नारजि ओंख्रि ओ संनायखौ आङो फोरमायनो सा सान्दों नोंथानाव ओ मार ओ नारजि ओंख्रिखौ माबायदि संङो बेनि बागै ओ फंनैसो बुंनो सानदों गिबियावनो नारजिखौ जोङो ओ दैयाव अ ओ सोमना लानांगौ बे दसे सोमहाब नानै ओ बिनि थाराखौ गारजायो जोङो
औ औ औ
फाया बिदि ओ सोमा लाबानो ओ दायरेक्ट ओ ओ गोदौनाय दैयावबो
औ औ औ होयो-होयो
खिन्थु आङो दा ओ औ दा आङो सोमनाय खौ बुंसै ओ दा जोङो थाराखौ गारनोसै गारनानै ओ एसे ओ बे दैखौ ओ सेबनानै गारनांगौ गारनानै ओ जोङो ओ सारायाव ओ दै इसे आरो खारायसे खारै एसे होनानै ओ फुदुंग्रोनांगोन आरो फुदुंनानै ओ बे नार नारजिखौ जोङो बेहाय होजायो होनानै ओ बेखौ गोदौ होनांगौ गोदौहोना औ खारनायनि ओं ओ जेब्ला गोदौवो अ अब्ला जोङो बेवहाय ओ सागं सानो हायो अब्ला ओ सागं साब्ला ओ बे नारजिया ओ गुन्दै जायो ओ बे गुन्दै जानाय समाव जोङो
औ
ओ जोङो माखौ होजायो बेदरखौ जायखिजाया बेदर ओ मा बेदर होयो नङा होमबा जोङो बांसिनानो अमा बेदरखौ जायो नङा होमबा अब्ला जोङो बे अमा बेदरखौ बाव होजायो आरो बे
उम उम
ओंख्रिया ओ नारजि ओंख्रिया गोथाव जायो आरो आरो नांगौबानि जोंनि ओ नांगौबादि संख्रिफोर खौ होजायो
औ औ मस्ला-मस्लिफोरखौ अ औ
बिदिनो नारजि ओंख्रिखौ जोङो जानो हायो आरो नोंथाङाबो बिदि बिदिनो ओ मा मा ओंख्रिखौ संनो हायो? बिनि बागै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
अ औ फोरमायनो हागोन नोंथां आङो ओ मा होनो ओ बे जोंनि खाला दालि आरो औवा मेवाय दाउनि बागै एसे फोरमायना होनोसै खोमा नोंथांसिम।
औ दे दे
ओं ओ गिबियाव जोङो ओ खाला दालिखौ खालाखौ माने मेसें बोथोरनि आबाद बियो मेसेङाव मावनाय जायो बे माबा खौ मैगंखौ खौ आरो जोङो ओ ओ गोरान खालामनांगौ जायो ओमफ्राय गोरोन खालामनानै बेखौ हुख्रेमनाय जायो आरो खालाखौ ओ ओमफ्राय बे खाला दालिखौ जोङो मा होनो सोरबा बायदिया सोमना लायो आरो रुइनायनि थाखाय आरो सोरबा बायदिया सोमनानै लाया ओरैनोबाबो माबा जायो ओ संजायो जेन खारै होनानैसो सं बांसिन संनाय जायो नालाय बे मैगंखौ थावजोंबो जाजायो थेवावबो खारै होननानै बो खारै होबा खारै संनायखौ एसे मोजांसिन मोनजायो आरो ओम गिबियाव जोङो बेखौ ओ ओ मा होनो सारायाव ओ थाव बांसिन सोरहाबा थाव होयो सोरहाबा थाव होआ आं खिन्थु थाव एसे होयो आरो थाव होननानै एसे एवफ्रामग्रोयो बिनि उनाव बिनि उनाव बेखौ ओ दै होयो ओ पियास बायदि होनानै एवफ्रामग्रोना लानाय जायो बेनि उनाव दै होयो आरो बे ओ मोजाङै एबार खारै होयो आरो मोजाङै रुइहोनाय जायो आरो बेखौ ओ गोबाव ओ सम लायो बे बेखौ संनो थाखाय आरो जों लोगोसे जोङो दाउ ओ जेनेबा ना आरो मेवाय बेफोरबायदि होफानांगौबा आरो बेखौ ओ मोजाङै गोदौवखांनायनि उनाव दसे सम बेखौ गामला एबा बायदिसिनाफोराव ओ खांना दोनथनांगौ जायो। आरो बेहाय होनो थाखाय जोङो दाउ दाउ बायदि ओ मो-मेवाइखौ एवफ्रामग्रोना लानाय जायो गिबियाव जो आङो दाउखौ दाउ बेदर होयोब्लाथाय दाउ बेदरखौ मोजाङै एवफ्रामग्रोबाय ओ थावआव होना नै आरो बेयाव ओ नांगौ बायदि मस्ला ओ बानलु उम मा होनो ओ सामब्राम ओ जिरा बायदि मस्लाफोरखौ होनाय जायो आरो ओ ओमफ्राय आरो बे एवफ्रामखांनाय खौ एवफ्रामनाय जायो ओ मेवाइखौ जोङो गिबियाव औवा निफ्राय उम मे मेवाइखौथ जों औवानिफ्रायसो मोनखायो नङा होमबा नोंथां ओ बेखौ गिबियाव जोङो मोज मोजाङै ओ सायनानै लाग्रोनांगौ जायो ओमबाय एसे लद्रा लद्रायै हानाय जायो ओमफ्राय बेखौ जोङो उम मा होनो खारैजों ओ दसे दोन ओ बेखौ जों खारैजों दसे ओ लगायनानै दोननांगौ आरो मेवाइ खौ ओमफ्राय बेखौ जोङो एवफ्रामनांगौ जायो दसे दोननायनि उनाव मे एवफ्रामो ओमफाय बेयाव बेयावनो जों बै उम मा होनो बै ओंख्रि ओ मा होनो रुनानै दोननाय जेन गेब्लेनाय मैगं बेखौ बेहाय होनाय जायो आरो लखबनानै ओमफ्राय आरो बेदरखौबो एसे गोदौ हांनानै होबाय ओमफाय ओमबानो संख्रि फालौफोरखौ नायनानै बेयो जाय जायो आरो।
अ नंगौ नोंथां ओनसोलाव ओ बायदिसिना एम फौ एनला बा एम्बौ जानाय फोरा दंना गैया नोंथां?
औ एम्बु जानाय होनदों नामा नोंथांआ
अ एम्बु
खोनादोना औ औ औ औ औ बेफोरखौ एसे खम नुनो मोनसै आरो एम्बु बायदिफोरखौ जोंनि ओनसोलाव ओमबाय गुसेेंग्रा गु सेंग्रा बायदिखौ मोनो आरो ओ एसे खम मोनसै ओमफाय ओ ओमफाय आरो एब म्बु एसे खम मोनसै जोंनि सोलाव ओनसोलाव माबायदि बिदि मोनो बेफोरबायदिखौ
अ जोंनिथिबो एसे खम जादों एम्बु बायदिसिना जानाया खिन्थु ओ जोंनि जोङो एमफौ लाथा बा बै खजिमा बिदै बेरे बिदै औ एमफौ जायो नोंथां नोंसोरनिथिबो बि बिदि जायो नामा नोंथां?
ओ खोनायाखै नोंना
खैजिमा बिदै बा
अ अ औ औ औ औ बेफोरखौ मोनो मोनो आरो जोंनिथिं ओ खैजेमाखौ मोननाय जायो आरो नोंथां एम्फौ लाथाखौबो जोङो नखर नखर फिसिनानै जायो गोदोनिफ्रायनो बर' आइजोफोरा एम्फौ लाथा फिनानै मोजां मोनखायो नालाय ओह एम्फौ लाथाखौ जोङो नखर नखर फिनानै जायो आरो ओ ओ मा होनो बांद्राय नखरफोरा फिया ओमफ्राय खायफा खायफा फियो आरो खायफा खायफा नखराव नुनो मोनो बेफोरखौ दाबो
अ नोंथां
औ
अ खोनादोना?
औ खोनादों खोनादों दे
ओमफ्राय ओ औ औ ओमफ्राय ओ नोंसोरनिजों बे ओ गांजेमा एंखावरि बायदि
औ औ औ मोननाय जायो बेफोरखौ खौ मोनोमोन एसे खम जाहांबाय माने एसे खम मोनो आरो मोनो मोननायालाय ओमफ्राय एसे खम मोनो आरो बेफोरबायदि एम्फौ अनलाखौ खमसै जोंनिथिं जोंनिया सम
अब्ला समाबो जाना औ जाबाय ओ एसेयावनो दोनथनोसै नामा नोंथां गोजोनथों
औ